मा खालामदों नोंथां?
दङ ओरै नै नोंथां जिरलाबायनानै दङ नोंथां।
अ जाखांबाय द' आङो ओरैनो दं नोंथां
अ जाहांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि नोंथां?
जोंना ओंख्रिया दालिसोमोन नोंथां जेबो गैया
औ
नोंसालाय मा ओंख्रिमोन नोंथां?
जोंना ओंख्रिया मैथासोमोन नोंथां।
अ अबेयाय दं नोंथां दालाय
आङो न'आवनो दं नोंथां।
अ
नोंथाङा जोंहा दंजोबो गासिबो नोंथां।
अ अ औ नोंथां।
नों मा नोंलाय बहा दंदां
आङो न'आवनो दं नोंथां।
अ
औ
हबा नोंथां दिनै मा आयदायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
अ आं दिनैहाय हाजोनि सोमोन्दै हाजोनि आयदाखौ लानानै रायजलायनो सानदों नोंथां।
अ हाजोनि नोंथां।
औ नोंथां
बे आइदिियाथ' होनबा जोबोद मोजां नोंथां
औ नोंथां।
होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा एसे हाजोनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां हागोन हबा हाय सोमोन्दै आङो सावरायलांसै नोंथां।
अ जागोन।
उम हाजो होनोब्ला हाजोआ हाजोआवहाय गोबां मानसि फोरा सम लानानै बेरायनो थाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ सोरबा गारिजों थाङो सोरबा बाइकफोरजों थाङो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा ओमफफ्राय बिदिनो सोरबा लोगो लाना थाङो। सोरबा जेनेबा खामानि गावबा गाव हाजोफोराबो गावबाागाव मालिक थायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ मालिकफोरा माने मैगं थाइगं बायदिसिना गाहैयो आरो नोंथां हाजोआव
औ
औ बिदिबो गायनोबो हायो ओमफ्राय हाजोआव गोबां औवा थायो नोंथां।
औ नोंथां
अ थायो। हाजोआव बिदिनो दै दङ नोंथां दै बोहैनाय दङ। ओमफ्राय सोरबा सोर सोरबा हाजोआवहाय खाना जानो थाङो पिकनिक जानो थाङो आरोखि नोंथां।
औ नों थां
औ नोंथां ओमफफ्राय बिनिफ्राय हाजोआवहाय गोबां रोखोमनि बायदिसिना जिब जुनाराबो थायो नोंथां
औ दं
जिबौ थायो बायदिसिना लेवार बायदिसिना लेथ्रा बुस्थु थायो माने हाजोआवहाय नोंथां
औ नों थां
औ ओमफ्राय बिनिफ्राय हाजो होनोब्ला हाजोआ ओरै सायनाथिंजाय दै गिदिर दं आरोखि नोंथां ओमफफ्राय बे दैखौहाय माने हाजोआनो लाखिजोबो आरो नोंथां आरो औ ओमफ्राय बे हाजोआ जेनेबा गोजौ गोजौ आरोना नोंथां जोंनिया
औ नोंथां
औ नोंथां ओमफफ्राय हाजोआव मानसिफ्रा थांनानै सोरबा बेरायहैनो थांनायफ्रा गाखो हैैयो नोंथां सोरबा सोरबा औवा बायसिना लायो नोंथां ओमफफ्राय बिनिफ्राय सोरबा सोरबा बेरायनो थाङो सोरबा सोरबा थास' हनानै लायो बिदिनो बायसिना लायो नोंथां हाजोआवहाय आरो औ ओमफफ्राय बिनिफ्राय हाजाय बेयावहाय हाजो जायगायावहाय जेनेबा बिदिनो सोरबा सोरबा माबा न' केम फिसा फिसा लुनानै थायो आरो मालायफ्रा नोंथां नेनो थाखाय जेनेबा गावनि हाखौ नेनो थाखाय थायो आरो नोंथां हाजोआव ओमफ्राय हाजोआव सोरबा सोरबा हाजो फोसाबना लानानै मैगं थाइगं गायो ओमफ्राय सोरबा बा बेयावनो न'बो लुना लायो नोंथां हाजोसायावनो
औ नोंथां
औ नोंथां बे आरो ओमफफ्राय बिनिफ्राय
हाजोखौ जोङो गोबां रोखोम नुनो हायो अबावबा हाजोआ गोजौ थायो गाहाय थायो दा मानसिफ्रा हाजोआवहाय बेरायनो थाङोबा बांद्राय गोजौ गाखोनो हाया आरो नोंथां एसे गा औसे एसे गाहाय गाहायाव माब गाहाय गाहायाव एसे गाखोयो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय बिनिफ्राय आरो हाजोआवहाय हाजोखौ जेनेबा सोरबा सोरबाहाय मोनसे बेरायग्रा बेरायग्रा गारदेन खालामना लायो आरो ना नोंथां माने औ बेवहाय हाजोखौ साफा खालामनानै माने हाजोखौ प्लेन बरिया खालामनानैहाय ओमफ्राय मानसिफोर माने थांग्रा खालामनो हायो आरो माने बेयावहाय ओमफ्राय बेरायग्रा खालामामबाय नालाय गावसोर मालिकफ्रा ओमफ्राय बेवहाय सोरबा सोरबा बेरायनो थाङो आरो नोंथां बेहाय बेरायना थांग्रा बेदाव थांग्राफोरनिफ्राय ओरै जेनेबा बिदिनो बेराय थांनायनिफ्राय एसे एन्ट्रि लायो आरोना नोंथां बेवहायबो
औथां
औ नोंथां बिदिनो आरो होमबा नोंथां आं मिथिनायखिनिखौ आं बुंथिना होबाय नोंथां नोंथाबो नोंनि मिथिनायखिनिखौ मिथिना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ औ दे होमबा बुंथिना होनायसै नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां दे
हाजो हाजोआथ' जोंनि खाथियावनो दं नोंथां
औ नोंथां औ
हाजोआव हाजोआव जोङो मेवाइ लायो हाजोआव जोङो ओ औवा औवा लायो हाजोआव जोङो बन लायो हाजोआव जोङो गोबां मैखुन थालिर मैखुन नागिरहैयो बेनिफ्राय थालिर मैखुन मोननो हायो एनिफ्राय हाजोआव जोङो जेब्ला बोथोरा गरम जायो अब्ला जोङो हाजो हाजोनि बोहैनाय हाजोनि गेजेरजों बोहैनाय दै जों जों माने गुसु जानो थाजिम लानो थाखाय जोङो बेरायनो थाङो आरोखि
औ न
बेनिफ्राय हाजोआव ओरैजाय बिथोराव हाजो बिथोराव ओरैजाय गोबां माखासे जुनार जुनार जिब जुनारबो गिदिर गिदिर जिब जुनारबो थायो ओमफ्राय गोबां दाउसिन दाउला गोबां ओम जिब जुनार मोखाङाव थायो आरोखि ओमफ्राय बिथोरावहाय ओरैजाय ओम मोसा लख्रा बेबायदि थायो आरोखि बिथोराव ओमफ्राय हाजोआव जोङो गोबां रोखोमनि ओ मैखं मैलाबो मोनो ओमफाय माखासे दालाय दासा औवा माबा माबि गोबां रोखोमनि दंफां गिदिर गिदिर दंफांबो मोनो
औ नोंथां औ मोनो
जोंनि खाथियाव माने माखासे दंफां हाग्राफ्रा दंफां हानो थाङो माने हाजोआव
औ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय हाजोआव हाजोआव माने दै बोहैबोनायजों गोबां समायना नुयो माने हाजोखौ जोंनि खाथिनि हाजोआव बेयावहाय माबा समाव जानुवारि समाव बेवहाय पिकनिक जानोबो थाङो माने मानसिफ्रा ओमफ्राय बेवहाय पिकनिक जानो थांनायाव गोबां गारि मथर लानानै ज' ज' जाजाय गाजा गोमजायै माने बेयाव रंजाहैनो हायो आरोखि बेनिफ्राय हाजो होनोब्ला जोबोद समायना रमायना गोजौ गाहाय दख्ल' दाख्ला हाजोखौ माने गोजाननिफ्राय नायनो मोजां खिन्थु खाथियाव थाङोबा बियो जोबोद हाखर हाला
औ नोंथा
हारां हाथां हाखर हाला बेबायदि नुनो मोनो आरोखि। दा हाजो होनोब्ला जोंनि नैबे खाथियावनो दङ हाजोआ बारा गोजौ हाजो नङा
औ नोंथां औ-औ नोंथाङा मालाबाबो गाखोफेरबाय नामा नोंथां हाजोआव?
आं गाखोबाय नोंथां हाजोआव गोबां। गोबां खेब आं गाखोदों।
अ नोंथाङा गाखोनानै माबायदि मोनदों हाजोआव गाखोनाय नोंथाङा?
आं गाखोनानैथ' ओ मोजां मोनदों।
औ-औ-औ नोंथां औ।
ओमफ्राय नोंथाङाबो गाखोखांबायमोन नामा?
औ आंबो गाखांबाय नोंथां खोननैसोल' जादों नोंथां बारा गाखाखै आङो।
अ नोंथाङा बिसि गोजौ हाजो जाखोनाय नोंथां?
आङो बांद्राय गोजौआव गाखोआखै नोंथां। आङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनायावसो गाखोदोंमोन। नोंथां एसे खाथियानो आरो नोंथां। ओफ्राय बेवहाय हाजोआव माने बन लायनो थांनायावसो गाखोहैनाय जादोंमोन आं नोंथां।
अ बनखौ लाबोनो हादोंमोन नामा नोंथां?
औ हादों नोंथां बारा बुरजा लाबोनायाखै। एसेल' लाबोनो हादों नोंथां। मानो होनबा लामायाबो एसे गोजान जाबाय नालाय नोंथां बेनिखायनो बारा लाबोनायासै आरो नोंथां।
बनखौ मा खालाम लायनाय नोंथां?
बनखौहाय अरजनो लादोंमोन नोंथां। बायदिसिना अ थास' रुनो आरो बायदिसिना ओंखाम ओंख्रि संनोलायदों नोंथां।
अ' नोंथां होबा खस्थ' मोनदोंमोन होमबा नोंथां?
औ खस्थयासो' खस्थ'आ एसे मोन्दोंमोन नोंथां।
हारसिं थांदों ना लोगोफोरजों थांदोंमोन नोंथां?
लोगो सासे लानानै थानमोन आं नोंथां। औ नोंथां माने गारि लाना गारि गारि फिसा गारि फिसा लानानानै थांदोंमोन आं नोंथां माने। ओमफफ्राय बेयाव लाना फैबाय आरो नोंथां।
अ आरोथ' हाजोनिफ्रायथ' आरो हाबाफोरावबो बन लायो
औ नोंथां औ नोंथां औ थाङो नोंथां।
नोंथाङा बिदिआवबो थांफानो मोन्दोंमोन नामा?
औ-औ नोंथां खनसे थांफैरबाय आं नोंथां।
अ' थेक्टरजों थांदोंमोन नामा नोंथां?
औ थेक्टर थांदो नोंथां। नोंलाय थांफेरबायना नोंथां?
आंबो थांफेरबाय नोंथां।
अ'
थांनानै गोबां खस्थ' जों लानानै फैनो हादोंमोनथां।
औ नोंथां औ-औ होनोमबा बिदिब्ला औ नोंथां बिदिब्ला जाथ'सिन नामा नोंथां नों नोंबो नोंनि नोंबो नोंनि मिथिनायखिनिखौ जेनेबा बुंथिना होबाय नोंथां ना? औ। आंबो आंनि मिथखिनिखौ बुंथिना होबाय नोंथां। दे होमबा नोंथां जाथ'सिगोन नोंथां दे दोनथ'नोसै। औ-औ नोंथां दे।